हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खानदों दे नोंथ
औ ओ नोंथांजों आङो ओ सम दंबा दसे जोंनि ओ नोंथां थांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदियै फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां सम दंबा?
औ हागोन नोंथां सम दङ।
औ।
जोंनि ओ गामि एबा ओनसोलावहाय बैसागुखौहाय जोङो बैसागुनि बोथोर सफ फैब्लानो जोंनि बर' गामि गामि बैसागु रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां‌
बिदिनो जोंनि बर'फोरजों लोगोसे जों गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो बैसागु ओ फालिनाय खौ जों नुनो मोनो औ बिदिनो जोङो ओ बैसागुनि ओ स मा सफैब्लाथाय जोङो बेयावहाय जोंनि मानसिफोरनि बैसागुल' नङा जोङो बाय जिब जुनार फोरनिबो बैसागु खुंनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोंङो गिबियाव नो जों मोसौ थुखैनाय सानजों मोसौ बैसागु जों ओ बर'फोरखौहाय खुंग्रोनायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो बेनि उनावहाय जोङो से खालार खालि जोङो ओ बैसाग गुनिसे खालार खालि जोङो गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां जानानै जोङो। ओ बाथौ सालियावहाय जोङो बर'फोरखौहाय आर'ज खालामग्रोनाय जों नुनो मोनो आरो बेयाव जोङो जोंनि उन्दै फोराहाय गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो ओ सिबिनायखौ जों नुनो मोनो आरो गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो बोर होनाय ओ बिदिनो जोङो ओ अनलायलायनानै गोरोबलायनानैहाय बे बैसागुनि समावहाय ओ जों गासैनावबो ओ रंजानायनि बाना एबा खुसि लाबोयो ओ बिदिनो जोङो बैसागुनि नै खालारनिफ्रायसो जों ओ रंजानायखौ जागायजेनो। ओ बिदिनो ओ खायफा खायफा गामियावहाय से खालार खालिबो मोसायो होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। नाथाय गामि लायै गामि जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै रंजानायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जोंनि ओ बर' फोरनि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोराहाय ओ जोंनि बर' हारिनि सिनाय थि दख'ना बेखौ गाननाय जायो आरो बर' आयजो फोराहाय बे दख'ना आरो रेगे रेगां फास्रा आर'नाइ आरो ओ गस्ला गोजा गाननानैहाय जोङो बैसागु रंजानायखौ नुनो मोन
औ नंगौ नोंथां।
आरो ओ हौवा माहारिफोराबो गामसा गोथां आरो आर'नाइ गस्ला गुफुर गाननानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो बे बैसागु रंज जानायावहाय ओ जोंङो ओ गोबां रोखोमनि दामग्रा दे ग्रा आगजुफोर जों लानाय नुनो मोनो जोंनि बर' नि दामग्रा- देग्रा आगजुफोर जेरै खाम, सिफुं, जथा, से सेरजा, गंगोना, थरखा बायदियनो मख'जाथाव बेफोरखौनो जो जोंनि बर'फोराहाय बैसागु बोथोर समाव ओ गामि -गामि रंजानाय समाव जोङो न'खर बयनिबो न'खर- न'खर रंजानाय समाव जोङो बे दामग्रा आगजुफोरखौ लानानैहाय गोदोनि बैसागु मेथाइ खननानै जोङो ओ जोंनि ओ बोराय बुरैनिफ्राय लानानै गथ' -गथायसिम गासैखौबो जोङो बैसाग सागु रंज जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ।
जोंड़ो बैसागुखौहाय स्नि सान खुंनायखौ नुनो मोनो ओ बैसाग- बैसागुआवहाय जोङो ओ जोङो बायदि रोखोमनि फोरबो खुंथाइफोरबो जों खंनायखौ नुनो मोनो जोङो बैसागुआवहाय ओ जोंनि
औ- औ नंगौ नोंथां।
बर' आइजोफोराहाय जोंहा बैसागुआव बैसागुआवहाय जोंहा बर' आइजोफोर
औ।
बैसागुआवहाय जों बर' आइजोफोरखौ बायदि रोखोमनि मैगं- थाइगं मुलि हा -रिनि मैगं गोखा -गोखै खाथिंनानै- जानाय हुदाबो दङ नङा होमबा नोंथां? औ बेखौ जोङो ओ बोसोरफ्रोमबो बेसे बैसागु फालिनायावहाय जों बे गोह गोखै बायदि रोखोमनि मैगंफोर खााबथिंनानै जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां औ।
ओ जोङो बैसागुआवहाय गाजा -गोमजायै जोङो बैसागु दानसेखौहाय बायदि फोरबो खुंथाइ फोरजों बे बैसागु दानसे खौ बारहोहरनायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु माबायदि खुङो बेनि सोमोन्दै इसे फोर
औ नोंथां नों -थाङा जेरै आवगाय होनलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबो फोरबोखौ बेबायदिनो खुंनाय जायो आरो नोंथाङां जेरै जोङो सैथो दानि जोबथा दिनाव दिनखालि जोङो मोसौ थुखैयो आरो बिनि सानसे सिगांनो जों मोसौ थुखैनायाव जा बुस्थु नांगौ बेखौ जोङो नागिरना लायो आरो नोंथां जेरै दिग्लि गिथि, थाराय, हालदै, पानिलाव, फान्थाव, बेफोरखौ जोङो नागिरना लाखायो आरो। बेनिफ्राय जोङो सैथोरानि जोबथा खालि औ मोसौ थुखैया आरो जेरै फख्रि क्रिआव दैमायाव थुखैनाय जायो नोंथां बेयाव जोंनो औ- बे मालनां बे दिग्लिगिदिर, थाराय बेफोरखौ जों फिसा- फिसा हानानै माला सुनानै लायो आरो मोसौ थुखैनो लांनायाव जोङो मोसौनो गानहोयो आरो। सारनानै जों दिग्लि लि बिलाइजों थानाय बिलाइजों जोङो बुयो आरो नोंथां बुनानै बुज्रावनानै नानै जोङो थुखैनाय जायो आरो आरो जोंनि गोदो- गोदायनि औ मेथाइ दंबाय जेरै फुगा मेथाइ लाव जा फान्थाव जा बोसोरे- बोसोरे बारिलांबाय था। बे मेथाइखौ खननानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां। आरो मोसौनि औ फागा बोरायखौ जोङो दिग्लिटि बिलाइ थारायजों जोङो थुनानै गारबोयो बिनि उनाव जोङो फागा गोदान लागायनानै मोसौ खौ उदाङै हगारना होनाय जायो आरो। बे दिनखालि आरो जों बे दिनखालि मोसौ खौ गनजों बुनो मोना ओ होननानै जोङो फोथायनाय दङ आरो नोंथां बिनिखायनो जोङो थालाय बिलाय देग्लिलिटि बिलाइजों जोङो बुज्रावनानै लाबो आरो मोना समाव लाबोनाय समावबो आरो जेब्ला जोङो मोसौ खौ जो थुखैखांनायनि उनाव बै आग्लायनाय देग्लिलिथि थानायफोरखौ जोङो गलिनि सायाव ओ थेबनानै दोनो आरो नोंथां औ बेनि उनाव मानसिनि सान बैसागु जेरै से खालाखारि जोङो बरनि दखना थावसि रेग रेगां आगरनि फास्रानि फालि गस्ला गोजा बेफोरखौ गाननानै जोङो ओ सेंग्रा सिख्ला बुरै बोराय गथ' गथाय जोङो नखर नखर खर बैसागु मागिहयो आरो ओमफ्राय गोदोरखौ जोङो मान होयो आरो नोंथां नोंथाङा आवगायसो बुंनाय बायदि औ बिनि उनाव जोङो जायनिबा नखराव जोङो मोसानो थाङो बिनि बिसोरनि नखरनि सुबुंफोरा सोरै जोंनि बर' आ आइजोफोरा जि जौ सङोना जेरै जुमाय जेरै माइब्रानि जुमाय माथाइनि जुमाय बेथ' थाखायो नालाय बेफोरखौ होनायखौ जोङो नुनो मोन मोनो आरो जेरै अमा बेदर एवनानै जोंखौ जायनिबा नखराव मोसानो थाङोब्ला बेफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोङो सोरेरै बेजों लोगोसे औ अननानै अनसुं महरै माइरं एसे रां एसे जोंनो हरो आरो आरो जायनिबा जों नखराव मोसानो थाङो अन्नानै आरो नोंथां बेखौनो जोङो औ जोबथा बैसागु खालि जोङो बैसागुखौ स्नि सान फालियो नालाय दा ओ बेयाव औ स्नि सान खालि जोङो जोबथा खालार खालि बै मोननाय रां आरो फै रांजों माइरं एसे मोननायजों जोङो लावखार ओंखाम जायो आरो जेरै फोथाराव दैमा फारफोराव जोङो जा जयैनो लावखार ओंखाम जायो जायो आरो नोंथां आरो जोङो औ एक्स एकथा बिदिनो जोङो गोखा गोखै बेखौ जायो आरो मानोना गोदोनि आलसैया ज मोना होननाय बायदियैनो जेरै बेखौ जायोब्ला जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननाय जोङो बेखौ दासिमबो फोथायनानै ओ जायो आरो नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा होननाय लेखा औ आरो जों मोनसे जोंनिनो बावखुंग्रि हाजो बेखौबो जोङो ओ बैसागो बोथोराव जोंनि मोनसे फोरबो हिसाबै जों फालिनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेयावबो जों बर'फोरा खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरखौ लानानै नै जोङो जहैनो बैसागु ओ बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोहैयो आरो नोंथां बेयाव लोगोसे औ फोथायनाय दंदि ओ जोङो बियाव गास जोङो थांनानै बोर बियोब्ला जोंनि साननाय हनाय जायो होननायलाय जों बेखौ दासिमबो फोथायो आरो नोंथां आरो बेयाव बर' आइजोफोरखौ फालांगि खालामफैनायखौ नुनो मोनो आर जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि नार जि अमा अनला दाउ सबाय साम बेफोरखौ ओ संफै संनानै फानफैनो खौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनिनो बरनि आखाइजों जानाय इन्दि सिनि दख दखना फालि बेखौबो फालांगि खालामफैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जानो हागौ नोंथांमोननि ओनसोलनि सुबुंफोराबो बावखुंग्रि हाजोआव ओ थाङो नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ थाङो जोंनि ओ बे बावखुंग्रि हाजोआव थ' गोबां गोजान गोजान जायगानि दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा फैनानै हाजो गाखो फैयो नङ नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोंनिथिंजायनि जोंनिथिंजायनि खाथि खाथि खालानि मानसिफोराबो बे बावखुंग्रि हाजोआव जोङो जयै थांलायनाय खौ जों नुनो मोनो बिदिनो नोंथाङा बुं। बुंनाय बायदिनो ओ बे हाजोआव गाखोनानैहाय ओ जोंओ जोंनि। थानायफोरखौ जाफुङो होननानै जों फोथायनाय दङ' होननानै मानसिफोराबो। ओ बेखौनो साननानैहाय बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां औ। नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानो हागौ जोंनि ओनसोलनि बायदिनो एखे रोखोमैनो बैसागो खुङो। आरोना नोंथां आरो बैसागुआथ' जोंनि मोनसे बर'फोरनि आंगो। आंगो फोरबो नालाय एंगार हायो जोंनि बे आंगो फोरबो आरो बैसागुखौथ' जोङो बैसागु होनब्ला। मानो। जोंजों लोगोसे मिथिंगायाबो जेरै रंजाफायो जेरै मिथिंगायारि महराबो सोलायो आरो। जेरै जेरै सैथो दाननि अखा मोननानै बिफां लाइफांनि बिलाइयाबो। खिलियो सोमखोर महर लायो औ नोंथां बेनिखायनो जोंजों लोगोसे। मिथिंगायाबो सोमखोर समायना रंजाफायो आरो जोंजों लोगोसे। बैसागु बोथोर सफैब्ला। दाउ खौवौआबो गाबफैनोसै आरो जोंनि बे बैसागुखौ आरो समायनासै। सिन खालामसिनो आरो नोंथां गोजोननाय लाबोयो। नंगौना नोंथां औ। आरो नोंथां नोंथां जोंनि बर'नि ओ। मोसा बैसागु मोसानायाव गाननाय दख'ना थावसि फोरफोरखौथ' नोंथाङा मिथिख। मिथिखायो जानांगौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा। जों बैसागु बोथोराव मोसानोब्ला मा मा दख'ना थावसि गाननाय जायो नोंथां। मा कालारनि।
औ जोङो बांसिन ओ गोमो गाबनि दख'ना थावसिखौहाय जों बाहायो। जोंनि बर' आइजोफोराहाय मानो होनोब्ला जोङो बे गोमो गाब। नि दख'नायखौनो जोङो ओ बायदि फोरबो जेरै हाबा आरो जोङो। ओ बाथौसाालिफोराव जों आर'ज खालामोब्लाबो गोमा गाबनि। ओ गानो बिदिनो जोङो हाबा बायदिफोरावबो। ओ हिनजाव गोदाननो जोङो बे गोमो गाबनि दखना थावसिखौनो गान होनाय जायो आरो जोङो बैसागु फोरबोफोरावबो जोङो रंजानाय। समफोराव जोङो बायदि रंजानाय। फोराव गोमो दख'ना गाबनि दख'नाखौनो गाननाय। नुनो मोनो आरो बेयो जोङो फास्रा गोजा। गाबनि लायोब्ला आरो गस्ला गोजा गानोब्ला जोबोर समायनासिनहाय बेरखाङो। बेनिखायनो जोङो बांसिनै बरफोरखौ। औ बर' आइजोफोरखौ दख'ना गोमो गाबनिखौ बांसिन गाननाय।
औ अ दे होमबा नोंथां जोंनि बै। बैसागु फोरबोनि बागै सावरायनानै नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनैखौ मिथिनानै। गोजोननाय थाबाय नोंथां मानोना जोंनि समाबो जाना फैबायना‌ नोंथां। उनाव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा थाबाय गोजोन्थों‌ नोंथांनिसिम।
औ गोजोन्थों।